औ खोनादों नोंथाङा नोंथाङा मा खालामदों
आङो जिरायनानै दङ नोंथां
औ दङ आंबो ओरैनो उन्दुनानै मा ओंख्रि जाखो नोंथां
ओंख्रियाथ' मैथाजों नाजों दालि जहलमोन
औ
नोंथाङालाय
जोंहाबो नाजों खुमब्रामोन ओमफ्राय ना बाथोन औ नोंथांजों फंसे खोथा सावरायनो होननाासो हरदोंमोन आं सावरायजागोन ना?
सावरायजागोन दे नोंथां ।
औ
औ
दा जोंनि बोथोर बोथोरखौ लानानै नोंथाङा फंनैसो खोथा फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो
हागोन नोंथां ।
दे बिदिब्ला फोरमायना होदो
दानि बोथोरखौ लानानै होनोब्ला दानि बोथोर माने दायो जे दैज्लां बोथोर ओ जोंनि गायनाय फुनायनि बोथोर होनोब्लाबो जोङो ओ फुल बुंनाय जानाय नङा आरोना नोंथां
औ
दानि बोथोरा दैज्लां बोथोरखाय जोङो जेरै दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबाद जोङो माइफोरखौ जोङो गायनानै लायो आरो मेसें बोथोराव जोङो जोङो जोङो बे खौहाय जोङो बुथुमनानै लायो बाख्रियाव दोनथुमनानै जोङो लायो। ओ बेबायदि ओ जोङो बे दैज्लां बोथोरावहाय जोङो गोबां आबादफोरबो जोङो मोननो हायो जेरै दैज्लां बोथोरनि ओ आबाद होनोब्ला जेरै पानिलाव आरो केरेला, बहल, जिंखा
औ।
थास' आथिं खुमब्रा, जोगो नार जोङो बेफोर बायदि दैज्लां बोथोरनि फिथाइफोरखौबो जोङो मोननो हायो मैगंफोर खौ जेरै जोङो बेफोरखौ ओ दैज्लां बोथोरनि बेबायदि गोरान खेथि मावनानै ओ जि फिथाइफोरखौ आङो बुंलांबाय जेरै जि आबादफोरखौ गोरान गोरान खेथिनि आबादफोरखौ खुमब्रा मैगं बायदि मैया मैगंफोरखौ जोङो गायनानै मावनानै लानानै बे दैज्लां बोथोराव जोङो न'खर थिखांनो हायो जोङो जोंनि नांगौ जानाय अभाब फोरफोरखौ जोङो सुफुंनो हायो जेरै गथ' गथाय फेदेरनायाव फोरोंनायाव जोंनि जानाय लोंनायनि बेलायाव गाननाय जोमनायनि नांगौ जानाय बेलायाव जोङो बेफोरखौ फाननानै जोङो न'खर जौगाहोनो जों हायो दैजां बोथोर होनोब्ला जोङो बयबो जोङो माइ जोङो गायनानै लायो माइखौ जेरै जोङो सिगाङाव जोङो खोथिया माइखौ माइज्लि खालामो बिनि उनावहाय जोङो खोथिया जोङो जायखौ जोङो खोथिया बुङो बेखौ ओ माइखौ फोनानै बियो खोथिया महर लायो खोथियाखौ जोङो जेब्ला देर मास बा मास मोनसे जोङो फोथारावनो खोथियाखौ जोङो देरहोयो बिनि उनावहाय खोथिया लायोब्ला बैसो जानाय जों लोगोसे खोथिया रायोब्ला जों बेखौ दुब्लिखौ हाल एवनानै मोजांयै हाखौ मोजां फोमोननानै जोङो माइ आबाद जों मावनाय जायो जाय आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोरनि गुबै आबाद होननानै जों मिथिनाय जायो जायखौ जोङो माइ होनानै मिथियो खोनादों न'
औ खोनादो
ओ जायखौ जोङो माइ होननानै मिथियो माइखौ जोङो गायनानै बिनि उनाव जोङो मेसेंआव जोङो बे माइखौ जोङो हानानै रायोब्ला फोमोननानै माइखौ मोनोब्ला जोङो हानानै जोंनि बाख्रिफ्राव जोङो सोनानै लायो बिनि उनावहाय जोङो बाख्रियाव सोनानै जोङो फोराननानै जोंनि जि जानाय आदार जोङो जोंनि देहायाव नांगौ जानाय जि आदार माइरं माइनि ओमफ्राय जोङो माइरं खालामनानै जोङो बेखौ जोङो जानाय जायो बेफोर गासैबो जोङो ओ दैज्लां बोथोर दानि जि गरम बोथोर दैज्लां बोथोर जोङो बेनिफ्राय जोङो मोननो हायो जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो गोबां फिथाइफोरबो जोङो मोनजायनो मोनो जेरै थाइजौ थाल आनारस ओ बेबायदियैनो जेरै थरमुस थरमुस बुङोबा जोंनि बरआव जेरै खेरमुज्रा होननानै जों मिथिनाय जायो बेफोरबायदि फिथाइखौ जोङो गरम बोथोराव दैज्लां बोथोराव दानि जि बोथोर जों बे बोथोर बोथोराव मोननाय जायो आरो बे फिथाइखौ जोङो जानानै जोंनि देहायाव नांगौ जानाय जि भिटामिनफोर बोलो सक्तिफोर जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो मोननो हायो आरो बेखौ जोङो जुइस बा जोङो बेखौ रोसि बिदै खालामनानै जोङो लोंनाय जायो ओ नोंथाङाबो बे दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै गायनाय फुनाय फिथाइ सामथायाइनि सोमोन्दै सुंदयै सावरायनो हागोन
दाथ बोथोर बुङोब्ला जोंनि बोथोर बोथोराव माने लिसु फिथाइ थायो खान्थाल फिथाइ थायो गरम बोथोराव बेनिफ्राय बे लेसु फि फिथाइखौ जुइस बानायना लोंनो हायो जों दा गरम बोथोर नालाय बेनिफ्राय खान्थाल दा खान्थाल खान्थालखौ जों बांद्राय गरमब्लाबो जानो हाया थेवब्लाबो बियो जों गरम बोथो निनो फल नालाय बेखौ जों जानो गोनां जायो आरो बोथोरनिनो फिथाइ नालाय आरो बिदिनो औ आरो बिदिनो थाइजौ थाइजौखौ जुस बानायनो हायो आरो बिदिनो थाइजौ फिथाइखौ जों फाननानै फैसा मोनो बेजोंनो नखरफोरखौ सोलायनो हायो आरो लिसु फिथाइफोरखौबो जोङो फाननानै नखरफोरखौ सालायनो हायो आरो जेने गोरिब गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरा बेजोंनो थाइसे थाइनै फाननानैब्लाबो फैसा लानो हायो आरो बिदिनो आरो दा बोथोराव ड्रागन फ्रुइट फिथाइ थायो आरो बेखौबो दा दैज्लां बोथोरावनो गायनाय जायो जों मोननाय जायो बेफोरखौनो बेनिफ्राय बेफोरखौ फाननानै फैसा मोनो आरो बिदिनो बेफोर फलखौ फाननानै आरो दा गोलोम बोथोर बुङोबा जों मैगं थाइगं मोननो हायो जोंनि मैगं मैगं थाइगंआ जाहैबाय थास' आथिं। थास' बिफांनिफ्राय थास' आथिं, थास' बिबार मोननाय जायो मेस । मेसें बोथोराव थास' थास'आ थास' बेदर मोननाय जायो।
नंगौ। नंगौ नोंथां।
बिदिनो फाननानैबो फैसाला हानिफ्राय बिदिनो। थाइसुम। थाइसुमखौबो दैज्लां बोथोराव गायनानै जों जानो हायो बे हायाव थाजिम मोनो। बिदिनो आफेल। आफेल फिथाइ, खमला फिथाइफोरखौथ' दा दा मोननाय जाया मेसें बोथोरावसो मोननाय जायो। बिदिनो सेमफ्रें फिथाइ। दा। दैज्लां बोथोराव थायो समफ्राम फिथाइफोरखौबो जों जानो हायो बिदिनो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा? बोथोरनि बागै। औ।
मेसें बोथोरनि सोमोन्दै न'?
औ औ।
ओ नोंथांनि बुंनाया गासैबो नंगौआनो। फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै मैगं थाइगंनि सोमोन्दै। ओ आंबो बेनि सोमोन्दै फंनैसो आंबो बुंनो सानदों।
औ।
ओ मेसें बोथोर होनोब्ला। जोङो गोजां बोथोर जों मिथियो। थियो ओ मेसें बोथोरा। जोंनि थाखै मसें बोथोर होनोब्ला आं गोजां बोथ बोथोरखौ आं बारा मोजां मोननाय जाया। ओ मानो होन ला जोङो गोजां बोथोर बहा मेसें बोथोराव जोङो जोंनि मावनाय आबाद जों बारा फिथाइ जोङो मोननो हाया जेरै जों आबाद मावोब्लाबो मेसें बोथोर बोरावहा जोंनि मावनाय जि जों जि फिथाइफोरखौ जोङो गायगोन दै फिथाइया जोङो थाबै बियो मोननाय जायो आरो ओ बे जों लोगोसे गोजांनायजों खुवा खुनायजों जों जोंनि मावनाय आबाद फ्रा जोङो नांगौ बायदि प्रदाक मोननांगौ बायदि जोङो मुलाम्फा जोङो मोननो हाया आरो आरो गोजां बोथोराव जेरै जोङो गरम बोथोराव जों जेरैबायदि जोङो गानफब जोमफब जोङो गोजां बोथोराव थानाङो गरम बोथोराव जोङो ओरैनो जोङो गावनि गोसो बायदि जोङो ओ बार लाख नानै जोङो जिरायनानै जोङो थानो हायो नाथाय गोजां बोथोराव जोङो थानो सानब्लाबो जोङो थानो हाया जोंनो गोबां थारजिफोरखौ जोंनो नांगौ जायो बेजों लोगोसे जोंनि बेमार आजारफ्रा जोंनि देहायाव थाबैनो थान्दा हाबनानै गुसु हाबनानै जोंनि देहाखौ जोबोद गोजां बोथोरा खहा खालामो ओ बेनि सोमोन्दै गोजां बोथोरनि सोमोन्दै आं बेखौनो फोरमायनो सानदों ओ गोजां बोथोरा बेराफारसे मोजांबो आरो बेराफारसे जोंनि थाखाय देहाखौबो खहा खालामो नोंथाङा माबाफोर बिनि सोमोन्दै सावरायबावगोन नामा
जागोन दे फोरमायना होनो हागोन आङो गोजां बोथोर गलङोबाथ' जों दा ओ फिथाइ सामथाइ मोनो गोजां बोथोरावबो जेरै माबा मा होनो बिदि बैग्रि बोग्रि फिथाइ आरो बांद्राय फ्राय गोजांनायाव बोग्रि बेफोरखौबो जानो हामा गगा मोनो आरो बि बिदिनो कमला फिथाइ मोनो कमला फि थाइफोरखौबो बांद्राय खुया खोबनायाव जों जानो हाया थान्दा जायो आरो बिदिनो थालिर थालिरफोरखौबो बिदि जायो आरो औ। बि दा जों
औ दे बिदिब्ला जोङो ओ बिनि सोमोन्दै जों बेसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।
औ दे।